अ मा खालामगासिनो?
नै नोंथां जिरायनानै दं ओरैनो
औ
औ औ नोंथाङालाय
आंबो नोंथां
दिनैनि आयदाखौ नोंथां मुलुगनां बिदुं बांनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे सावरायजागोन
औ अब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायलांनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथाङा जेनबा मुलुगनां दुंग्लाबनाय औ जायखौ जोङो ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां
मुलुगां दुंग्लाबनाय होननानै बुङोब्लाथ' बियो हारसिं जानाय नङा नोंथां नङा होमबा बेखौ बायदि जाहोथायाइनि जाउनाव बे सोमजिनाय जेरैहाय सुबुंनि मावथाय बेनि ओमफ्राय माखासे मिथिंगायारि जाब्र'बथाय नङा होमबा
औ नोंथां
औ ओं बे दुंग्लाबनायनि गुबै जाहोनावनो दङ जोंनि सुबुंफोरनि मावथाय जेरै थाय जेन'बा मा होननानै बुंगोन ओ बायदि जाहोथायनि जाउोनाव जोंनि बुहुम बिखुङाव बिदुंनि जि आ नाथाय बे बारा जायोब्ला जों बेखौनो मुलुगनां दुंग्लाबनाय होननानै बुङो नङा होमबा
औ नोंथां नांगौ
जेरैहाय माने हरख जुदि हरखाबै जोंनि बुहुम बिखुंनि जि बायदिसिना गेस थासारि बिसोरो जुदि ओ माखासे गाज्रि गेसफोरा जेरैहाय कार्बन डाइ अक्साइड कार्बन मन' अक्साइड नाइट्रजेन डाइ अक्साइड बेफोर गेसफोरा जुदि बारा जायोब्ला आ जोंना मुलुगनां दुंग्लाबनायनि जाहोन जानानै फैयो आरोना गुबै जाहोन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बुंगोन जेरैहाय गोबां रोखोमनि बेगेंथाइ खाम मुवाफोर बाहायनाय जेरैहाय खैला पेट्रल दिडिजेल बेफोर खाम मुवाफोरा माने खालामनानै जोंनि बारमणडलाव गाज्रि बिसाखत' बि गोनां गेसफोरखौ जोनोम होयो आरो जोनोम होनाय लोगो लोगोनो बै गेसनि बिबांफोरा जोंनि बारमडलाव माने गाज्रियैनो बांबोयो बाराय बोयो बेनि अनगायै जों बुंनो हायो नों थां जेनेबा हाग्रामा फोजोबस्रांनाय नङा होमबा औ आथिखालावथ' सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जेन'बा सुबुंफोरा आ थाग्रा खुलिनि आंखालाव माने हाग्रामाफोरखौ फोजोबस्रांनो हमदों लोगोसेनो सुबुंफोरनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय गोबां रोखोमनि दारिमिन फोर दं फसंदों नङा होमबा
औ नोंथां
खारखाना गायसनदों बेनिफ्राय हाग्रामाफोरखौ फोजोबस्रांनानै लामा बानायदों थ' बैफोराव जोंना बेसेन गोसा बिफांफोराहाय एबा जोंनि जिहेथु बिफां लाइफाङासो जोंनो थांना थानायनि थाखाय अक्सिजेन गेस हंगारो नङा होमबा बैफोरो माने खमायबोयो जाउनावहाय जोंनि बारमणडलाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बार बारा जायो आरोना ओ बेनिफ्राय आरोबाव जोङो औ जाहोन होननानै बुङोब्ला जेरैहाय आ आबादनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै गुवार आबाद फोथार बाहायो नङा होमबा जेरावहाय माने जोंनि सोरगिदिं फोथारफोरानो लांदां जाजोबो नोंथां नङाना
औ लांदां जायो
औ दैफोरो माने मा खालामो जिहेथु आबादनि थाखाय जोङो ओ सोरथथाय बिखानथियाव जों गोहोम खोख्लैसिगोन बेनिफ्राय लांदां खालामसिगोन बेवहाय जोङो रासाय नारि हासार बाहायो जेरैहाय डिपि, इउरिया, पटास बायदि बायदि रासायनारि हास सार जायनि जाहोनाव जोंना माने नैबे हाफोरा एसे रानस्राव जानानै गाज्रि जानो हमोना हाया गेब्रेङो थिग बेबो मोनसे जोंना मुलुगनां दुंलाबनायनि खेंसालिया जाहोन होननानै बुंनो नांगोन जिहेथु आबाद फोथारजों एसेबांनो फुवारगोन एसेबांनो जोंना ओ दुंग्लाबनाया एबा गुदुं जानाया बारा जागोन बिफां लाइफां खम जागोन जिहेथु ना औ औ बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो जेनेबा ओ मा होनना बुंगोन बेखौ ओ जे आं दहाय बुंलांनाय बायदि नोगोर नोगोर बायदिसिनानि बारायलांनाय जिहेथु सुबुंफोरा माने आथिखालाव मा जायो नोगोराव थानो होनो होननानै बुङोब्ला हाफोरा बेसेन गोसा जायोब्लाबो माने बै हाखौ लानानै लानानैहाय नोगोराव जिहेतु जोंना खाबुफोरा बारा बेखायनो बेखायनो माने नोगोर सहरफोरावहाय जोंना थाहैयो आरो जाउनावहाय बै ओनसोलाव मा होननानै बुंगोन नोंथां जेनेबा सिमेन्ट बाला अन्थाइफोरजों न' लुनायफोराथ' जोंना मिथिंगानि हेंथायैसो होनना बुंनो नांगोन
औ औ नथां
बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्राङो बै ओनसोलावहाय माने जाब जाब न' बां जानायनि थाखाय बै ओनसोलाव माने जोबोद दुंखाव थासारि सोमजि होयो आरोना जिहेथु जोङो बे बे गामि ओनसोलाव थाग्राफोरा थाबैनो हमनो हागोन जिहेथु बिदुुङा गोबां फाराग दङ बारा जायो बा खम जायो बेफोरबायदि थ' बेफोर जाहैबाय गुबै जाहोन आरो बेफोरो मा खालामो नोंथां जेन'बा कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौहाय जोंनि बारमन्दलाव गोबां बिबांनि बांहोयो जेरै मिटेन गेसफोरखौबो बांहोयो बेनिफ्राय क्लर' फ्लुर' कार्बन जों जायखौहाय एसि बाहायोब्ला मोनो नङा होमबा
औ
बैफोर बिसादखौ गेसफोरा जोंनि बारमन्दलाव बांनानै दिनै एसे गाबोन एसे माने जोंखौ गाज्रि खहा खालामो जाउनाव मुलुगनां दुंग्लाबनाया जायो आरोना ओ जों बयबो मिथिगौ जे कार्बन डाइ अक्साइड गेज आहाय बिदुं सोबनानै लानो हाग्रा मोनसे गेस जाय कार्बन दाइ अक्साइदआ बिदुंखौ सोबनानै माने जोंनि बुहुम बिफुङाव थाजोरै लाखियो जिहेतु आं बावैसो बुंदों नोंथां जे कार्बन डाइ अक्साइड गेसा जोंनि सुबुंनि बायदि मावथायनि जाहोनावहाय माने बांनो हमो नङा होमबा बांनाय लोगो लोगोनो बे कार्बन डाइ अक्साइड थार माने जोंनि साननि सोरांनिफ्राय जि फैनाय बिदुं बेखौ गोबारै हमथानानै लाखियो आरो बाराद्राय हमथानायनि थाखायनो जोंना बिदुङा आथिखालाव जेरैहाय ब्रैजिबा डिग्रि सेलसियास गाहाम जादों ब्रैजि डिग्रि सेलसियास गाहाम जादों नङा होमबा औ बेखौ जोङो बुंगोन आरो आङो नोंथां जेनेबा मुलुगनां दुंग्लाबनायनि सोमोन्दै बे फंनैसोखौ आं बुंग्रोबाय एबार नोंथाङा फोरमायहरदो ना
औ दा जों आथिखालाव नुनो मोनो माने नुनो मोनो जोंहा हाजो ओनसोलफोरखौ गोबां माने जावखाबाय माने खुख्लानानै जा लामा बानायदों न' बानायदों बेबायदिनो टाउन सहर ओनसोलफोराव मानसि थाहैदों नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों माने टाउन सहर ओनसोलफोराव मानसि थाहैदों आरो बेबायदिनो टाउनफोराव जोङो नुनो मोनो माने हाजो ओनसोल ओ एसे एनै हाजो ओनसोलफोरखौबो जाखिनि हाजो ओनसोल दंमोन बेखौबो माने दंफां लाइफांखौ दानजोब्बाय हा माने ओमफ्राय हाजोफोरखौ खुखाजोबबाय आरो खुख्लानानै बेवहाय गिदिर गिदिर कम्पानि बा बानायदों नुनो मोनो जोङो बेबायदि गिदिर गिदिर कम्पानि बानायनाय खाथि खाला बे गुवाहाटि बायदि ओनसोलफोरावनो जोंहा एसे एनै हाजो ओनसोल दङ मोन माने लामा लामायाव जों थांब्ला नुयोमोन जे हाजो हाजो दङमोन जोंहा
औ औ
हाजोफोरखौ माने दा नुनो मोनलानोखा बेबायदिनो हाजोफोरखौ खुख्ला जोब्बाय दंफां लाइफां फोरखौ दानजोबाय बेबायदिनो गिदिर गिदिर लामा बानायदों ब्रिज बानायदों दफांफोरखौ माने गोबां दानजोब्बाय आरो जायनि जाउनाव बेबायदि ओ गुदुं दुंहाव थासारिया बांसिन जानो मोनदों जानो हमदों गारि मथरा गारि मथ'रखौ गोबां बांबाय सुबुं अनजिमाया बांबाय माने ओ टाउन सोहोरफोराव जोंनि ओनसोलफोरावथ' गारि मथरफोरा बांद्राय गैया जोंनि ओनसोलफोराव खम अब्लाबो जोंहा टाउन सहरफोर ओनसोल आव थाङोब्ला ओ गारियानो गारि बहुद गारि थायो माने गारि खोनो गाससिआवबो ओ बेबायदिनो आरोना गारिजोंनो मानसि फोरा थानो हाया गरम जायो ओ थांलाय-फैलायाव असु- बिदा मोना गरमाव माने बिराद ओ माबा जाय उसुबिदा जायो आरो मानसिफोरनि थाखाय ग गरमफोरा बांजोबबाय बांजोबनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जाहा दा दाखोर दालाफोर टाउन सहरफोराव बाहाय बेदिनो दाखोर दालाफोरखौ गारो गासिबो बिनफोरखौ जोङो लान लाना थांनायखौ नुनो मोनो लानानै मोनसे जायगायाव लांनानै जमा थुबुर खालामनानै बेवहाय खावना होयो बेयाव माने गोबां गाज्रि गेस सोमजियो ओ गाज्रि जायो आरो बोथोरा आबहावाफोरा गाज्रि जानो हमदों बेनि जाउनाव बो बेबायदिनो खाथि खाला ओनसोलफोरावहाय माने इथा आरि बायदिसिना बानायनायफोराव जाय इथा सावनायफोराव गोबां गाज्रि गेस ओंखारो गाज्रि गेस ओंखारो आरो बेबायदिनो खाथि खाला ओनसोलफोरनि सुबुंफोराबो माने बेबायदि गाज्रि गेस ओंखारनायनि जाउना जाहोनाव माने बेबायदि इथाफोरखौ सावना होब्ला थानो हाया आरो माने गाज्रि गेस फैयो बेनिफ्राय जायनि जााउनाव सुबुंफोरा बेमारबो जानो हागौ बेबायदिनो बेबायदि आथिखालाव जोङो बिराद मा होनो दंफां बेबायदिनि जाहोनाव गोबां ओ माबाखौहाय दुं बांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
औ
औ आथिखालाव जों जेन'बा बोरै बेखौ होबथानो हायो बेनि सोमोन्दैसो जोङो सावरायनांसिगोन नङा होमबा नोंथां सोबथानाया जुदि जायाब्ला जेन'बा बा बांबोगोन नालाय ना नोंथां दिनै एसे गाबोन एसे दा
माने होबथानो होननानै औ होबथानो माने जोंनि होब्थानो जों माने दंफां लाइफांफोरखौ गायनो नांगोन आरो जों ओ हाजो ओनसोलफोरखौ ओ बेबायदिनो दोननो नांगोन बेबायदि बांद्राय ख्लाबाय थायोब्ला दंफां-लाइफांफोरा गैया जालांगोन जिब-जुनारफोराबो थानो जायगा मोननाय नङा लामा फोरा बांलांजोबोबा एसे उसु उसुबिदा जागोन आरो हा फोरावहाय बेबायदि बांद्राय रासायनारिक हासारफोर बाहायबाय थायोब्ला हाफोरा गाज्रि लाङो बेबायदिनो इयुन फोराव बेबायदि बाहायबाय थायोब्ला इयुनफोरावहाय गोबां गाज्रि जालांगोन आरो बेफोरखौ खम खालामनाया मोजां जागोन
औ औ नोंथां नंगौ
औ
औ औ नोंथां जों औ औ नोंथां खोनादों औ
औ
औ जिहेथु जोंना समाबो जानोसै नङा होमबा नोंथां सावरायगौ मानि बांगौ नङा होमबा बेखायनो जोङो जेनबा सावरायनायखौ जों एसेयावनो लाखि जासिगोन ना नोंथां
औ औ लाखिजागोन नोंथां
औ औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गोबां माने खोथा सावरायनायनि थाखाय ना दे
आय मालय रोंसोयो